औ नोंथां एसे सावरायजागोन नामा नोंथां सम होनो हागोन खोनादों नोंथां औ ओ जों दा सावरायनो औ जों दा सावरायनो लादों दावबायनाय दावबायनायनि बागै आं दा नोंथांनो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनि नोसै नोंथां
जागोन दे नोंथां फोरमायनो हागोन दे औ फोरमायनो हा
ओ दावबायनाय बुङोबोला जोङो दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब दाबसे जायगासिम थांनायखौनो दावबायनाय होननानै हमना लानो हायो एबा साननाय जायो
औ नंगौ नोंथां खोनादों नोंथां
बे दावबायनायाव ओ जोंनो माने रां रुफा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि गोनांथि जानानै फैयो
औ नंगौ नोंथां
बे दावबायनो थाखाय जोङो ओ लोगोआव जोंनो जानाय लोंनायजों लोगोसे गाननाय जोमनाय रां रुफा गोनांथि जाना फैयो ओ दावबायनाया जाहैबाय ओ जेरैहाय जों दा जोंनि ओनसोलावहाय दा गरम बोथोर गरम बोथोर जायोब्ला जोङो गुसु जायगायावहाय गुसु ओनसोलावहाय दावबाय हैनो हायो नोंथां बिदिनो जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव गरम गोजां बोथोर जायोब्ला एबा गोजांनानै गोजांनाय मोनोब्ला जोङो गरम ओनसोलावबो बेरायहैनाय जायो बेरायहैनो एबा दावबायहैनो हायो आरो नोंथां। बे दावबायनायाव जोङो खायसे मिथियैखौ मिथिनो मोनो गियान गैयैखौ गियान मोनैखौ मिन्थिनो गियान मोननो हायो लोगोसे जोङो मेगनजोंबो बायदिसिना नुथाइफोरबो नुबैनो हायो दावबायनायाव। दावबायनाया जोंनि गोसोखौ रं जाहोनायजों लोगोसे जोंनो थांना थानाय समाव एबा समाजाव नांगौ जानाय खायसे खायसे गियान गुन मुवा बायदिसिना रोंगौथिफोरखौ जों बे दावबायनायनि गेजेरजोंबो मोननो हायो नोंथां। बे दावबायनायाव जोङो ओ गोबां जेंनाजोंबो मोगा-मोगि जानांगौबो जानानै फैयो नोंथां बे दावबायनायाव जोङो खायसे खायसे आथिखाल मानिबा दा ओनसोलाव दाथ जों दावबायनानै बुङोब्ला जों बांसिन दावबायनायाव गारि मथर, फ्लाइट, ट्रेन बेफोर दि सौ गारि बिदिजों दावबायनाय जाला बे दावबायनायावनो जोङो गोबां नांगौ सेबां ओनसोलनि खायसे खायसे एरियानिफ्राय जोङो बिसोरनिफ्राय गाननाय जोमनाय बिसोरनि थानाय गुबुनजों गुबुनजों एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव माबायदि थानानै रायज्लायनांगौ माबायदि आखु दिन्थिनांगौ माबायदि सुबुं खौ मान होनांगौ माबायदि सुबुंजों रायज्लायनांगौ बे दावबायनायाव जोङो बेफोर खायसे खायसे गुनफोरखौ मोननो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जों खायसे खायसे ओनसोलाव दावबायनो थाङोब्ला खायसे खायसे ओनसोलाव जोङो नुफेरै फिथाइ-सामथाय मोनजाफेरै खायसे जामुं आदार बेफोरखौ जोङो मोनजानोबो हायो एबा जोङो मेगनजोंबो नुनानै लोगो से जोंनि आखाइजोंबो दांलाय नायनानै जोङो मिथिनो हायो। खायसे खायसे ओनसोलाव दावबाय थाङोब्ला खायसे खायसे ओनसोलाव बायदि रोखोमनि आबाद मावो नों थां नङा होमबा? बे आबादखौ जोङो बिसोरनिफ्राय नायनानै लाबोनानै मिथिनानै जों जोंनि ओनसोलावबो खायसे खायसे आबादखौ मावनो हायो।
नंगौ।
एसे ओनसो-ओनसोलाव जेरैहाय बिसोरनि हादोरा बिसोरनि ओनसोला माबायदि दावगादों माबायदि दावगायाखै माबायदि। थायो मायो बेखौबो जोङो मिन्थिनानै जोंनि ओनसोलावहाय बिदि बिदि खालामनांगौ बिदि बिदि मावनांगौ बेफोरखौबो जोङो ओ नुनानै सोलोंफैनो हायो सोलोंनायजों लोगोसे जोंनि खायसे खायसे रांखान्थि म रांखान्थियारि बिथिङावबो जोङो खायसे खायसे दावबायनानै खायसे खायसे मोनबोनाय आदबफोरखौ मावनानै जोङो गावनि जिउ थांना थानाय राहायाव हेफाजाब मोननो हायो नोंथां नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै इ से आंनो बुंफोरथिना होदो दे नोंथां। नोंथाङा जिहेथु दावबायफोरजों ओ दावबाय होदों जेब्ला
औ जागोन नोंथां ओरैनो दावबायनाय होनो ब्लाथ' जों-जोंनि थानाय जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दावबायनाय बा थांनायखौनो मिथिनो मोनो। नोंथां ओ बेयावहा जोंनो गोबां रां रां रुफा ओ गाननाय जोमनाय फारसेथिं जानाय लोंनाय जोंनि नांनायखिनि हानायखिनिखौ लांफानोबो गोनां जायो नोंथां। ओ गुबुन जायगायाव थांनानै। जोंनि जानाय लोंनायफोरा मिलायाबा देहायाबो ओ उस बिदा जानो हागौ बिनि थाख खायनो जों जानाय लोंनायखौबो माखासे ओ जिखिनि हायो बेखौहाय लां फानानै थांनो गोनां जायो नोंथां औ नोंथां औ दा बेयावनो आरो गुबुन जायगायाव थांनानैस जों ओ बे जायगानि गाननाय जोमनाय फारसेथिं थानाय गासैखौबो जोङो गोरोबनानै नुनानै सोलोंनानै लानो हायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बिब्दिनो जों गुब बुन जायगायाव थांनानै बिसोरनि जानाय लोंनायखौबो जों जानानै ओ गोजोननाय मोनो खायसेखौहाय खायसेखौहाय जोङो उसुबिदा मोनो थेवब्लाबो जोङो मिलायनानै बिसोरनिखौबो ओ नुनानैहा सोलोंनानै फैनानै जों जोंनि जायगायावहा बुंनानै बेफोरखौ ओ फोरमायफैनानै सुबुंफोरनो फोरमायफैनानै मोजां गुनफोरखौहाय सोलोंनानै लानो हायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो जों गुबुन गो जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला बे जायगानिस समायना रमायना नुथायफोरखौ नुनानै गोसोआव जोबोद गोजोन्नाय मोनो समायना रमायना जिब जुनार दाउसिन दाउला हाजो हाला ओ दि रोखोमनि दंफां लाइफांफोर नुफेरै बेफोरखौ नुनानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनो रंजानाय मोनो।
नोंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथ बेनि उनाव जोङो गोसोखौ जोबोद रंजानाय मोनो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां बिद बिदिनो जोङो जेरैहाय मिथिंगा बिखायाव एबा ओ जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय खायसे खायसे नुफेरै ओ जिब जुनाद बिफां लाइफां फिथाइ बिबार बायदिसिना उम मा जिमोनो मोनजायैखौ मोन नुनो मोनो नुयैखौ नुनो मोनो। मोनदांखौ मोनदांथि नो मोनो बिदिनो नोंथां जेरैहाय मि थिंगा बिखाजों जेनेबा जों दावबायनो थाङोबा मिथिंगा बिखायाव मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि बायदिसिना बेसेन गोस दा बिफां लाइफां लोगोसे बायदिसिना बेसेन गोसा ओ जिब जुनाद
औ नंगौ नोंथां।
बायदि सिनानिफाय जोङो मोननो थाङो मिथिंगा बिख खायाव जों दावबायना दावगा दावबायनानै गावनि गोसोखौ गोजोननायजों लोगोसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बारहावाखौबो जोङो जोंनि देहा सोलेराव सोननानै लानो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां। थारैनो सैथो बे बाथ्राया।
नंगौ नोंथां बिदिनो दावबायनाय समाव बिदिनो जेंना जेंसिलाय फैखायो बेजों सौसिनलांनो हानायासो जोङो सु बुं ओ आखु नोंथां‌‌‍‌‌। ‌‌ दावबायनाय बुङोब्ला‌ जोङो गारिजों दावबायनाय समाव खायसे खायसे सुबुङा गारि गाखोनो हाया बेवहाय जोङो देहाखौ खहा जानाय बायदि मोनो। ओ खहा जाब्लाबो जेब्ला जों दावबायनानै गावनि थावनिसिम दावबायनाय जायगासिम मोनहैयो एबा सहैयो अब्ला जों बेवहाय सहैयोब्ला मोनहैयोब्ला ओ खायसे खायसे नुयै बुस्थुफोरखौ एबा बेसादफोरखौ जों नुनानै गोसोखौ रंजाहोनाय मोनो लोगोसे जोंनि देहायाव खहा जानाय ओ ओ मेंनाय मोननाय बायदिखौ जोङो
बावगारो बावगारो नोंथां। औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ दावबायनायाबो जोंनि जिउआव मोनसे ओ आथिखालाव गोनांथि जानानै फैदों। मानो होनोब्ला जोङो ओ न' सिङावनो एबा जोंनि ओनसोलावनो थाबाय थायोब्ला जों खायसे खायसे हादोर एबा ओनसोलफोराव जों दावगा दावबायनो थाङाब्ला जों बिसोरनिफ्राय जेबो गियान ओ गियान एबा जेबो सोलोंथाइ ओ आरजिना लानो हाया। दावबायनाया जोंनि जिउआव मोनसे फैदों जिहेथु जेरै फरायनाया जोंनि जिउनि थाखाय गोनांथि बिदिनो दावबायनायाबो जोंनि जिउनि थाखाय गोनांथि जानानै फैदों। जेरैहाय दावगाफु हादोरफोराव जोङो दावबा ओ दावबायनो थाङोब्ला जोङो ओ बिसोरनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि माबायदि दावगायो दावगानो था खाय जोंनो मानि गोनांथि समनि रां-रुफानि मानि फरायनायनि सब गासिखौबो जोङो मिथियो बिदिनो जोङ न' सिङावनो थानानै मोनसे ओ न'आव जेरैहाय जोंनि बे न'आव ओ मा एम्बु बुंङोथाय बे एम्बु बायदि एम्बु सि थ्र
औ एम्बु दैखरनि एम्बु बायदि जानानै थागोन
बायदि जोङो थाबाय थायोब्ला जेबो जों दावगानो रोंनाय नङा ओ जेबो जोङो मिथिनाय नङा बिदिनो दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि जाना फैदों जेब्ला जों दावबायो अब्लासो जोङो गावनो नांगौ जानाय ओ नांगौ जानाय गावनो नांगौ जानायजों लोगोसे ओनसोलनि न'खरनि सुबुं माहारिनि ओ गासैबो नांगौ जानाय माबायदि खालामोब्ला माबायदि मावोब्ला दाङोब्ला ओनसोला दावगायो गावनि ओ मुंखौ खौ लाखिनो हायो बेबायदिखौ जोङो दावबायनायजों लोगोसे सेबो जोङो मि-मिथिना लानो हायो एबा आरजिना लानो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
नोंथाङा दावबायनायखौ ओ गावनि जिउआव ओ माबायदि मोनबोदों एसे फोरमायनो हागोन नामा मोजां ना गाज्रि
जागोन हागोन नोंथां उम जों सुबुं माहारि हिसाबै जायगा दाबसेयाव थानानै गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हाया बेनि थाखायनो जों गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनानै गाव गावनि ओ रोंगौ थिफोरखौ बारायहोनो थाखाय गुबुन जायगानि जिखिनि नुथाय बेफोरखौ नुनानै माखासे सोलोंनो हायो बेखौनो जों बेनि थाखायनो गुबुन हादर बा गुबुन जायगायाव ओ दाव बायनो थांनांगौ बेयो सैथो
नंगौ नोंथां
माखासे समायना रमायना नुथायाइफोरखौ बिसोरनि सोलिनाय आसारखान्थिफोरखौ जोङो दावबायोब्लासो बे गुबुन जायगायाव थाङोब्लासो बे गुबुन जायगानि माखासे सोलिनाय नेमखान्थि माबायदि बिसोरनि अननाय रायज्लायनाय बेफोरखौहाय जोङो थाङोब्लासो मिथिनो मोनो। बिसोरनिफ्राय जों गोबां औ जोंनि जोंनि फारसेथिंनिफ्राय गैयै माखासे साननाय हनाय बेफोरखौहाय जों बि सोरनिफ्राय ओ बुथुमनानै लाबोनानै जों जोंनि जायगायावहा ओ फोरोंफैनो बा बाहायफैनो हायो नुनानैहा
बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरा जोबथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।